अ मा खामदो अ खोनादो।
हेलौ माथो फैया खैरोना हेलौ
खोनायाखै
खौआ दासो खोनादो
औ
बहा दं
मा खामगासिनो
अ आं जिरायनानै दं नोंलाय
आंबो जिरायनानैनो दं ओंखाम जाबाय
ओंखाम जाथ'वाखैनो नोंलाय
आंबो जाथ'वाखैनो
अ
न'फोराव खोथिया माइ गायखांबाय नामा
अ मायालाय आधा गायखांबाय ओमफाय दंबोयो माने दै जानायखाय गायनो हायाखै
अ
नोंसोरनिथिं माबायदि
जोंनिथिंथ' जोंनिया गायगासिनो नोंसोरनिया मानि थाखाय दै जादो।
माने जाहानि ओ बाकि खिनियाव गायखांनाय जाबाय खिन्थु जिखिनियाव गायनो दंबोयो इ माने एसे गोथौ माने बे साइदथिं रावबो गायथ'वाखै आरो। ओमफ्राय दैया दसेनो जायो दसेनो खमायो बिबायदि जाबाय थानायखाय माने जायथवाखैमोन एसे गोबावनि उनावसो गायनाय जायो बेखौ
अ होनबा गोबाव दंबावो गायोन
उ गोबाव दं बेयो मा मा माइ गायो नोंसोरनिथिंजा
जोंनिथिं जोंनिथिंथ मिथिला आं जोंहानिखौ बुंनोसै जोंहा रनजित गायो बेनिफ्र नआव जानो थाखाय जोसा माइब्रा इदि गायो बेनिफ्राय माइ गोसोम जे थायो मोनसे माइब्रा गोसोम
अ अ
औ बेखौबो गायो नआव जानोनो आन्था गायो। ओमफफ्राय बाखि रन्जित गायो।
आ
नोंस्रलाय मा मा गायो।
जाहो बिनो रन्जित बाहादुर ओमफाय माइब्राखोसो सिगां गायोमोन खिन्थु दा एसे खम गायो आरो माने बांद्राय गायनाय जाया ओरैनो बाहाय खना फारसे गायना लायो आरो जानो थाखाय। द
द
नोंसोरदि ओमफाय मागो दमासियाव मा मा फिथा बानायनाय जायो।
अ जोंनि थिं मागो दमासियाव जोंनि जिहानिखौनो बुंनोसै आङो जोंहा फिथा लाव दं होनो दा मिथिगोन ना मिथिया
अ अ मिनथिगौ मिनथिगौ।
बै गारहायाव दै गुदुं खालामनानै जे हमो
ओ
औ बेखौबो सङो इनिफ्राय थावनि फिथा एवो बेनिफ्राय एनथाब लारु
आ
नखरनि लाालु लारु ओमफ्राय सौरायाइ बेफोरबायदि सङो नोंसिनियालाय
जोंनाबो बिदिनो लावदुम फिथा बानायो एन्थाब एन्थाबखौ बायदि रोखोमनि बानायो मोनसेखौो गुर होना बानायो मोनसेखौ ओमफ्राय सिबिंजों गुरजों मिक्स खालामनानै बानायो
अ जोंनियाबो इदिनो सिबिं नालेंखर बेफोरबायदिनि बानायो
फ्राय थावनि फिथा बेफोरनो थायो आरो ओमफ्राय जें फिथा
बेखौ माने आंनो बांसिन बानायनाय जायो आरो। माने आङो सासे आदैनिफ्राय आदैनिफ्राय सोलोंनो सोलोंनानै बेखौ बानायदों आरो। माने पापर बायदि जायो आरो जानायाव जबोर मोजां।
जों आइनि एनथाब संनाया बारा मोजां जानो नागिरा बेनिखायनो आंनो सङो आरो
अ
आङो बांसिन नारेंखल होनायखौ गोथावसिन मोनो एन्थाबखौ
अ अ नारेंखनि गा म मोजां मोनो आरो एसे गुदुं गुदुं जानो मोनबासो मोजांसि मोनो आङो
गुदुङाव गोथावसिन जायो।
आरो बाखि रिपर्टफोरा लिरनाय जाबायना नोंना
अ इन्टार्नशिपनि रिपर्टआ रिपर्टआथ' जानानै दङ बाखि साबमिट खालामनो दङ समबारालागै साबमिट खालामनोसै
औ आरोथ जोङो जानाया जाबायमोन खिन्थु आंना गेजेराव मोननैसो भुलादो ओमफ्रायखो आङो कारेकसन खालामनानै लिरफिननो गोनां जादोंमोन ओमफफ्राय आं दा बायदिंबो खालामहांबाय बाइन्दिं खालामहांबाबो दा गेजेराव सोसनफिननो गोनां जागोन।
जेरावसे सोसनफिनना हो आरो पेसफोर सोनांगौ
मोजां जाजोब बे जा गासै
आंनि फैसा गासै लिरनाय खिनियाथ' जौसे स्निजिदाइन जादों लिरनाया आखाइजों लिरनाया
औ
इनिफ्रायो बाखि इदिनो फ्रनपेस ओमफ्रायो बिदिनो सार्टिफिकेटफोर थायोना स्कुलनि मेनथनि सार्फेट फोरनि सार्टिफिकेट एकन'लेजमेन्ट एनिफ्राय एटेडेन्स सिटफोरजों गासै जौसे दाइनजिबा दाइनजिद' इदि जादों।
नोंसोरनियाव बुहुत बुरजा जादों आंना बहा खमायखोबा ना आखरावसो फिसा जाखो आंना टेल वान सेभेनटिनल' जाबाय ओंखायनो आं सानदों बहाबा थालांबायसो नामा ना खरासो फिसा फ फिसा जाखो बिदि जाबाय थादा आं
जोंनि जोंनि ग्रुपनिया सोरनाबा सोरनाबा मेम्बारफोरनिया खम जादों जानाया आंनिया एसेसेबां जादों जोंनि सासे लोगोनियाबो खमानो जादों। थालाङाखै खोमाने बाहि लिरनाय आखरफोरनि सायावबो माबा जायोना सोनारो आखाइनि सायावबो सोनारो आखरनि सायावबो
हरनि सायाव सोनारोथ' बांद्राय फिसा फिसा जाबाय नामा खरा ओंखायनो माने बेलेग फोरनामा म इमान बुरा जाखो आंना मानो खम जाखो होन ना मैया नायफिननायाव ओमफ्राय एसे लिरजाबावगोन नामा इदि होननानै आंङो गेजेराव सोसननो थाखाय देरबाय दंमोन आरो
औ आंनियाथ' लिरनाया सिगाङावनो जाना दं ओरैनोसो दंगासिनो बाइन्दिं खालामनानै दा साबमिटबो खालामनो हायाखैना इनस्टिटिउट आबो बन्द जाना दंगासिनो। बिदिनो दासान्दै। समबा समबार गाबोनसो खुलिगोन ओमफफ्राय गाबोन साबमिट खालामनोसै
ओमफफ्राय नों केमेरा खेबनानैथ' बेखौ होनो होनाय जानांगौ जागोन नना जायाबा?
अ बेखौ बेखौथ' होनां होनांनाय नंला बायदि मोनदों आंङो मानोना गुबुनफोरा होजोब्बाय गासिबो
अ एबार बहुत बुरजाना आरो ओम ओम
उम
जोंबो समबाराव होनो सानदोंमोन ओमफ्राय आंना नार नांथारफिनबाय एसे
औ जोंनि आरो मेन्टरानो समबारै लाबो बिदि होनदों मानि दा दाख्लैनो होनो नागिरदोंमोन जोंबो ओमफफ्राय दाख्लै लाथ'वाखैमोन। ओमफ्रायो समबारै लागोन होननायखाय दोनगासिनोनो बिदिनो।
उम उम उम।
बाखि नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो गोथाव मोनो?
आंङो आंङो बांद्राय अनला ओंख्रिखौनो जानो मोजां मोनो। अनलाजों दाउ, सबाइ खारै आं बांसिन खारै खारै बाहा माने खारै होनायखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो ना। माने बांद्राय थाव जाब्ला देहाया मोजां नङाना ओंखायनो
आरो इफोरखौ मानो गोथाव मोना आरो बेफोरखौ मानो गो थाव मोना जानो? बर'नि ओंख्रि जिहेथु।
अ, बर'नि ओंख्रि। ओमफाय य थास' आथिं थास' बिट्रि दा थास'नि माने जेसबां पार्ट दङ माने बांसिनानो जानाय जायो आरो।
औ आंहा आरो गारामायाव एलारजि थानायखाय बेफोरखौ बारा जानो हाया आरो।
अ औ औ थास' जायो दिंखिया जायो। आ बर'नि जेसेबां बर'नि जेसेबां माने मैगं दङ माने फ्राय जाजोबनायानो जायो आरो। माने जोबोद मोजां नाङो जे जोंनि बर'फोरनि जानाय खाजाफ्राथ' गोथाव गोथावनो। आ
औ लाफा मैद्रु, लाइ मैद्रु, औ रुनानै लाफा रुनानै
ओ गोदोनिफ्राय जोंना थारमाने रुदबनानै जानाय सिस्टेमा दोनखायो। ओंखायनो माने उम। माने मोजां आरो
देहानि थाखायबो मोजां उम। दाथ' आरो गोबां मैगंफोरानो ओ हासार बायदिसिना होनानै फेदेरो बाखि बेफोर मैगंखौ न'आव बायनानै जानो हाब्ला मोजां जायो आरो।
अ, न'निया साबसिन जायो। हा बायनाया दा बुहुत माने मुलि बाहायनाय जायो, जायनि जाउनाव जोंना बेमार आजाराबो बांसिन जायो।
उम, बहुद हासार बाहायनाय जायो।
उम
बेफोरखौ न'आवनो खनासे खनानै फोनानै लानो हाबा मोजां जायो आरो।
अ जोंहा माबा उम बांद्राय माने ओ जायगाया सिगां माने बांसिन आबादफोरखौ माने न' खाथि खा थिफोरावनो खालामोमोन। खिन्थु दा हाफोराबो थिग नंला ओंखायनो खायसेखौ खनासे जानो थाखाय माने दुब्लिफोरावनो जेरै बायदि आलुफोरखौ गायना लायो फाथो, मिस्था बेफोरखौनो
जोंनियाबो बिदिनो आलु गायो ओमफायो आलुबो गाय आलुबो गायदों ओमफाय गायनानै उम लाइफोरबो बे आलुनि गेजेर आलुनि ससे थानाय जायगाफोराव लाइ फोना होयो गेजेर गेजेर।
अ, ओमफायो लाइ फोना होयो ओमफाय आरो अलकबि गायना होयो। बान्दा कबि इफोरखौ गायना होयो आरो। बेनिफ्राय दुन्दिया खनासे फोयो बेफोरबायदि। दाथ' मैथा फोरखौ न'आवनो गायना लायो। सिथ्लाफोराव जानो लाबोनायफोरखौ अ गायना लाबाथाय बे फांसे फांनैयानो बिराद जानो मोजां जायो आरो माने। बुरजा जायो ओमफ्राय मोन ओम मै। था बांगालफोर ओमफायथ' लाइ लाफाफोरखौ न'आवबो बारियाव खनासे खनानै फोना लायो।
आ आ
आमफाय फिन्दिफोरखौ गारलाना होबानो जाला बायोना फिन्दि बिफांफोराबो ओमफाय थाइसो साबलाबायो ओमफाय इदिनो बानलु राजाफोराबो न'आवनो थायो जोंहानिया
आ बायबांला खनासे माबाना लानो हाबाथाय माने मोजां आरो जोंनि था
देहानि थाखायनो मोजां ओ दासान्दिथ' आरो बिराद हा सार दाथ' माबाफोराव हाथाय बाजारफोराव थाइजौफोराबोथ' मुलि होनायसो ओंखा खारलागासिनो। बिराद दाख्लैबो दावराव जाखांबायना थाइजौफोराव मुलि बा मोननाय मानाय
अ अ ओं
ओ केमिकेल होनानैसो फोमोननाय फोरबायदि जागासिनो ना?
ओ नो बांद्राय जोंङो बायनाय खो जायालासिनो न'फोरावनो फा गायना लाबाथाय मोनजायो आरो बेफोरखौ फिथाइफोरखौ।
नो जायो जों बायनायखौ गोथाव मोनखाया होननानै जाखाया।
दे बिदिब्ला न' आं दोनथ'नोसै पनखौ गोजोननाय थाबाय।
दे।